हेलौ नों हेलौ नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों
औ खोनादों बुं
खोनादों
औ खोनादों बुं औ खोनादों
आ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दं बुंं
औ आ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै फंनैसो आयदानि बागै सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
सावराय जागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गिबियावनो काति गासाखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला खाथि गासा बुंङोब्ला खाथि गासाया खेला सावो जों मोननै रोखोमनिबो बुंजायो खाथि गासा मोनसे फोरबो बेनि उनाव आंखालनिबो आंखाल आंखालखौबो बुंजायो आंखालनि फोरबोबो बुंजायो मानोना बे समाव साद खाथि गासा समाव जोंहा फिथाइ सामथाइनिबो एसे आंखाल जायो आरो जानाय जानाय लोंनाय फिथाइ सामथायाइ जेनेबा आलु बेफोरनि फानलु बेफोरबो बाहाय आंखालनि आंखाल जायो होनना बुंजायो। बेनिखायनो जों खाथि गासा खौ फालिनाय जायो
औ
खाति गासाखौ जोङो माइ खिलिजेननाय समाव जों फालिनाय जायो बै समाव बै समाव माइरें फिथाइ बेफोर फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो जेनेबा जोंनि फोरबोआव माइरें नाइरें फिथाइखौ जोङो बे बे फोरबोखौ फालिखांबासो जों माइरं फिथाइखौ जानो हायो नङा होमबा नों
औ नोंथां
उनाव खाति गाजाखौ मानो फालियो होनोब्ला जोङो माइ माइ जे जेबोब्ला खिलि जेननो होमबानिया जों मुसिजेननायाव हबानिया जोङो खाथि गासाखौ फालिनाय जायो खाथि गासाखौ फालिनायनि जाहोना जाबाय जों माइ फिथाइखौ मोजां मोननो हानानै इसोरखौ इसोरनियाव बोर बिनाय जायो। आरो दाउ दाउसिन दाउलाफोर जानाङाथों होननानै जों इसोरनियाव आर'ज गाबो नङा होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलाव माबायदि सथि गासा फोरबोखौ फालिनो हायो बेखौ बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ काथि गासाखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालियो होनोब्ला बे सानखालि ओ खााथि गासाखौ जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय माइ आबाद मावनाया मोजां जानो थाखाय एबा नोंथाङा बुंनाय रखम मोजां फसल मोननो थाखाय जोङो ओ खाथि गसा'नि फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ बिदिनो बे खाथि गासानि सानखालि जोंनो ओ जोङो माय आ बाराव थांनानै ओ माइ गोरलै खिलि नालाय बिखौ ओ मोजां जाथ होनानै जोङो साथि लगायनाय बे खालि लाहार फाहार खालामो ओब बे माइ ओ काथि गासानि सानखालि जोंना गासैनिबो न'खराव गावबा गाव न'फा न' जोङो न'खरखौ सा साखोन सिखोन खालामनायनि उनाव ओ जोङो। ओ ओम आबादथिलियाव आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय जोङो बायदिसिना ओ मुवा बेसादनि गोनांथि जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बि समाव नारें दुमब्राखौ मोननाय थाङो नोंथाङा बुंनाय रखम बे नारें। जुमब्रा ओ लोगोसेनो बे समाव गय गोरलै फाथै गोरलै बायदि मोननाय जायो बेफोरखौ जोङो गासैखौबो हाननानै एबा बुथुमनानै लायो ओ बेनि उनाव जों जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो ओ न'खराव बाथौआव गावबा गाव थानाव आलारि बाथ थि फोजोंखांनायनि उनाव दुब्लिसिम ओ आलारि बाथि फोजोंनो लांनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामो बेयाव लांनायाव जोङो मा मा बाहायो। होनोब्ला ओ जोंना बि सान खालि हानि साथियाव साथिखो आलारि बाथि होनाय जाया। बे सानखालि जोङो थाइगिर आ खंबा दङ नङा होमबा नोंथां। थाइगिरनि जा खंबा बेखौ खंफा खंफा बोखारनानै जोङो बेवहाय उम आलारि बाथिखौ ओ होनाय जायो आरो लोगोसेनो आ जोंना बि सानखालि थाइगिरनि बिदि खंफायाव हो ओ होनायनि बादैबो जोङो बि सानखालि दनायावबो आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुयो आलारि बाथिखौ फोजोंनो थांनाय समाव मोनसे औवानि थखन बायदि जंफार खालामना लानानै बेवहाय थालिरनि बुगाखौ दानना लानानै जोङो बेवहाय थुना लानानै बेनि सायाव आलारि बाथि लोगोसे दनायाव ओ जा जोङो हानानै लानाय बुद गाजि ओ जेरै गय गोरलैनि ओ गय गोरलै हानाय फाथैखौ हाना लानाय नारें दुमब्राखौ बिदि बायदिसि सिना मुवाखौ होनानै जोङो खुलुमो मानो खुलुमो एबा मानो बावो होनोब्ला जोंना आबाद फोथारा मोजां जानायनि थाखाय लोगोसेनो एम्फौ एनलाया माइ बिलाइखौ जानो हायि एबा एम्फौफोरा माइनि रोसिखौ मारखौ सोब नो हायै बिदि बिनि थाखायनो ओ मोजां जाथों फसला होननानै फसला होननानै जों बे खालि आलारि बाथिखौ फोजोंनाय जायो ओ बे फोजोंनाय समाव एबा आलारि बाथि लगायनाय समाव जोंना मोनसे खुगा मेथाइ दङ आं खुगा मे थाइखौ एसेबां गो गोसोयाव गैया अब्लाबो आं इउनाव गोसोआव ना था लाखिनो नाजागोन। आ बिदि आरो बाथि होखांनानै जोङो जोंनि न'आव ओ नालखर बिफां एबा गय बि फां गासैयावबो बि सानखालि जोङो ओ गोजोन जोंथि माथि बि सानखालि जोंङो आलारि बाथिजों लोगोसे गय गोरलै फाथै गोरलै नारें दुमब्रा बुद गाजि बेफोरखौ जों बाउनानै बिदि खुलुमो आरो ओ बिदि बि साना बारग'लांनायनि उनाव ओ जोंनि ओनसोलाव मोनसे हुदा दङ। जे ओ बिनि न'खानायै काथि गाासानि नखानायै ओ जोंना बे आलारि बाथि होनाय दुब्लियाव आलारि बाथि होनायानो जायाबा न'खराव गयफां एबा नालेंखर बिफाङाव होनायखौ खावरायना जालायनाय हुदा दङ एबा बिनि हरावनो। खावलायना जालायनाय हुदाया दङ आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां बे माइ आबादजोंनो ओ ओ लोगोसे थाफानाय जा हाल जांख्रा। हाल जांख्राखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो एसे फोरमायदो नों थां
नोंथाङा मा होनदों आं बुजि मोनाखौ खनसे बुंफिननो हागोनना गाज्रि मोनाबा?
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव हाल जांख्रा माइ गायनायनि जोबथा सानखालि जा फालियो हाल जांख्रा फालिनाय हुदाया दासिमबो दङना गैया एबा माबोरै फालियो फोरमायदो नोंथां।
हाल जांख्रा होनोबा जोंनि ओनसोलाव हाल जांखाखौ जों आंबो एसेबां मोनथिया जिखिनि गोसोआव दं नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ
हाल जांख्राखौ जोङो माइ जेबोब्ला जोंनि फोथाराव जेखिनि माइ फोथार दं बेखिनिखौ गायनायनि गायै गायै जोबनाय समाव जेब्ला दब्लायसे बा द-दब्लायसेफोर थायोब्ला होमबानिया जोङो बेखौ हाल जांख्रा मानिनाय जायो। हाल जांख्राखौ मानियो मारै मानियो। होमबा जोंनि न'नि बयनिस्रायबो देरसिन बा बेखौ जोङो हिनजाव मानसिखौ जोङो लाङो जेनेबा हि नजाव मानसिखौ माइनावबो होननाय जायो नंङा होमब्ला? बेखौ जोङो बिखौ जों आयजोखौ लाना थाङो लाना थां लां लिङो आरो ना लिंनानै बि आइजोआ जों दुगैनानै दुगैयै दोलोमै बाथौ बाथौ खाला होखांनानै जोङो दुब्लियाखौ थांनाय नुनो मोनो। थांनानै बै दुब्लियाव थांनानै लासआव जोबनाय थाराव जोबनाय समाव बै दुब्लियाव फान्दार बायदि खोथियाखौ लानानै गायनाय जायो।
औ
गायनानै गायनाय गायखांनायनि उनाव उनाव बेखौ खा साथि खाला होखांनायनि उनाव दुब्लिनिफ्राय एसे हाब्रु बेनि उनाव खोथिया एसे बाय लाना फैनानै लाना फैयो। न'नि लाना फैनानै न'नि फान्दारसिम लाना फैनानै बेयाव साथि खाला होखांनानै बे फान्दाराव बे हाब्रुआव जेबा हाब्रु लाबोदों बेखौ जोंनि फान्दाराव लिरो। लिरना होनायनि उनाव माइ-माइखौ खोथियाखौ एसे खाना दोननाय बायदि बेयाव। भान्दार बायदि खालामनानै दोननाय जायो। बे लाबोनाय। समावबो जोंनि एसे हुदा दं जेनेबा मानसिनियाव लिदलानाय बिदि खालामनानै लाना फैयो नोंथांमोननि ओनसोल। सोलाव माबोरै। माबोरै। बेखौ हाल जांख्राखौ मा फालियो बेखौ बाहाय एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो हाल जांख्राखौ माबोरै फालियो होनोब्ला हाल जांख्रा फालिनाया जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ एबा जोङो बेखौ बर'नि दोरोङारि खेला होननाबो जोङो सिनायथि मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बे सानखालि जोंना। माइ गायनायनि जोबथा सानखालि न'खरनि जा बिगोमा दङ' बेयो ओ माइनावखौ दुब्लिनिफ्राय न'निसिम बरायना लाबोनो थाखाय लाहार फाहार खालामो बेै बिदिनो ओ। न'खरनि बिगोमा आइजोआ दुब्लिसिम थांनो थांनायनि उनाव ओ बियो माइनावखौ बरायना लाबोनो थाखाय ओ थिंख्लि एबा जोंना जा खुरै दङ बे खुरैयाव बरायना लाबोनो थाखाय आइजोआ थाङो। थांनानै दुब्लिनि जा दोंब्रै आलि दङ बे दोंब्रै आलिनि मोनफ्रोमबो खनायाव मोनसे-मोनसे जोंना भा। ख्रि गायो बे भाख्रि गायनायजों लोगोसे गय-फाथै जरा लानानै दुब्लियाव खुलुमबोयो हायो लोखिखौ ओ बिदि मानो खालामनाय जायो होनोब्ला जो। जोंना माइ आबाद मोजां। जानायनि थाखाय लोगोसे आरो जों माइ आबादनिफ्राय मोजां फसल मोननो थाखाय लोगोसे आरो। माइ गायनायनि समाव। ओ माइ गायखांनायनि उनाव जुदि जोंना माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेफोरखौ निमाहा बिनो थाखाय बे सानखौ जोङो ओ बिदिनो खुलुमनाय जायो आरो। लोगोसेनो ओ बे सानखालि आइजोआ बेखौ ओ माइ। माइनावखौ बरायना लाबोनो थाखाय खर' थिंख्लियाव ओम ओ बे माइ मुथाखौ ओ थिंख्लियाव सोनानै खर'आव रुजुनानै न' फारसे लाबोनो लायो बे न'फारसे लाबोनो लानायावनो। ओ गासिबो। हेफाजाब होफानाय एबा। आबादाव गायफानाय लोगोरिफोरखौ जोङो ओ। जोंनि बर'नि दोरोङारि खेला जा हाब्रु गेलेनाय नोंथाङा एसे सिगाङावसो। बुंबाय ओ बिदि। हाब्रु फोनलायनाय हुदायाबो जोंनाबो। दङ एबा दासिमबो गेलेयो ओ बिदिनो। बि ओ बिदि गेलेखांनायनि उनाव जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेयम- खान्थि दङ ओ नेयम-खान्थि दङ बे नेयम-खान्थि बायदियै जोंना ओ नेयम-खान्थि बायदियैनो। जोंनाबो जेनेबा। ओ बिदि गेलेनायनि उनाव न'। फारसे माइनावखौ बरायना लाबोयो। बरायना लाबोनायनि उनाव न'फारसे फाख्रि गुदियाव एबा। माइनाव गुदियाव जोङो ओ। माइनावखौ बरायनानै लाबोयो लाबोनायनि उनाव हेफाजाब। ‌ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनावसो। समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला निमथांखौ। इनरान थासैनोंयो।
औ जागोन दे नोंथां मालाबा लोगो। लोगो मोनलायबा एसे आरो रायलायफिनगोन।
औ गोजोन्थों।
औ